हेल' ओं खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां।
ओं। गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामगलायनायखौ जासिहरग्रोनायखौ थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि गाहाम हामलायनायखौ जसिननाय थाबाय।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ नोंथां। जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आङो नोंथांजों दसे सम जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबो फालिथायनि बागै एसे सावरायलायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं जागायना होदोनि। बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो। आरो बैसागुआ आसामनि बर'फोरनि गेजेरावनो बयजोंबो मोजां मोजां मोनजानाय मोनसे फोरबो।
औ नंगौ नोंथां।
औ असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु होननानै बुंनाय जायो आरो बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु होननानै बुङो। जायनि ओंथिया जागायजेननाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
हारि, धोरोम राव बासिया जासे बर'फोरा बयबो बैसागुखौनो फालियो आरो बैसागुजों जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारनो हायि सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो बैसागखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानैबो साननाय जायो। बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोखादों। सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो आरो बेखौ बर'फोरा एप्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बहाग एबा बैसाग दाननि गिबियाव बथ'आव बैसागुखौ फालियो आरो बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो। नाथाय दोरोङारि समाव एबा गोदोनि समाव बर'फोरा बहागनि एबा बैसागनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिनाय फालियो होनना जों खोनानो मोनदोंमोन। बैसागु बोथोराव रं नाय लोगो लोगो सोरग थांनाय बिफा गुरु बिमा गुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसो खांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव जोंहा दंखायो। आरो दैज्लां बोथोरनि सिगां दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां जोङो मायथायाइनि बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालिबोयो आरो बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेफोर जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु। बैसागुनि गिबि सानानो मोसौनि बैसागु। मोसौ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाइ बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे। मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैत्र दाननि जोबथा सानाव एबा संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो। मोसौ मैसो फालिथायाइनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय जों लांनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ मैसो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनिबो गोनांथि जायो आरो बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ जोंङो। मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाखानायखौ जोंङो। नुनो मोनो बेफोर बेसादफोरा जेरै - मोखोना बिबार लाव फान्थाव सबायाइ गोरान दावा बिबार आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो जों मालाबो बानायो आरो गासिबो जोंनि मोसौफोरनो माला गानहैनाय जों नुनो मोनो गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबखौबो जोंङो। बेंखन महरनि फोथार थुनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानाय नेमखान्थिखौबो खालामो
औ
आरो बे गोखा गोखै जानाया जोंहा। ओ मोसौ थुखैखांनायनि उनावनो जायो। जों बेखौ गोखा गोखै खालि जानाय होननानैबो बुङो, नंङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ बिनि उनाव बैसागुनि नैथि सानखौ जोंहा मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो। बर'फोरा। मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागु फोरबोआव बिथांमोना। गावसोरनि दोरोंङारि एबा। धोरोमारि गान्नाय जोमनायखौनो गानो बैसागुआव बर' हौवाफ्रा जेरै - गामसा आर'नाइ। आरनायनि गस्ला बायदि गानो आरो। सरासनस्रायै गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनिबो जायो। बेनि उनाव आइजोफोरा दख'ना गानो। बेबायदि रोखोमनि डिजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो। गलापि गोथां गााथनिबो जायो। आरो बेफोरबायदिनो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ओन्दै ओ गेदेर बयबो देलायफ माफबै रंजा बाजायो जोंङो। बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। गामिनि सुबुंफोरा औ। न' न' थांनानै दल, फेम्फा, जाबस्रिं, ज'था। औवानि थरखा, खाम, गंगोनाथ। लानानै जोंङो न' बिगोमानि गाहामासथायनानै जों। बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा नोंथांमोननि ओनसोलखैलाय बैसागुखौ। ओ माबायदि फालियोबा रंजानाय जायो नोंथांङा आंनो एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंथिंजायबो बेबायदिनो बैसागुनि सेथि सानाव। ओ गिबि सानाव मोसौ बैसागु फालिनाय जायो जोंङो। मोसौखौ दैमायाव लांनानै माला बायदिसिना गानहोनानै। थुखैनाय जायो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो बे ओइदिंखालिनो जोङो गोखा-गोखै मैगंखौ जानाय जायो। बायदिसिना गोबां रो खोमनि मैगं बुथुमनानै जोङो गोखा-गोखै मैगंखौ दाउ न'नि बेद न'नि दाउजों संनानै जानाय जायो एबा गुबुनफोरा ओरैनोबो जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
अखानायै जोङो बोर माबा गिदिरखौहाय। मान होयो आरो उन्दैफोराहाय गिदि रफोरनिफ्राय मान लायो जोङो मान लानायावहाय बेबायदिनो दख'ना गामसा बेबायदि होनानैहाय मान बावो। गिदिरफोरखौ हाय आरो गिदिरफोरा जोंनो बोर होयो ओमफ्राय अखानायैनिफ्राय जोङो गामियाव ज' ज' हानजा लानानैहाय मोसानो ओंखारो बैसागु मोसानो ओं बिथांमोना गावनानै गाननाय जोमनायखौ गानो ओं बैसागुआव हौवाफोरा जेरै गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला बायदि बायदि गाननाय-जोमनाय जोमो सरासनस्रायै गामसाफोरा गोथां, गोमो आरो गोबां गाबनि जायो नाथाय गोथांखौ बांसिन गाननाय नुनो मोनो बैसागोनि दिनाव
औ नोंगौ
बर'फोरा बर'फोरा बर'नि आइजोफोरा दख'ना गानो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आरो खर'आव बिबार थुयो फोथा गोजा फुनो जोबोद समायना नुयो आरो बेबायदिनो बेबायदि रोखोमनि डिजाइनजों लोगोसे गोजा, गोमो, गलाफि, गोथां गाबनि
औ
जानो हागौ ओ गासैबो बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला उन्दै-गेदेर बयबो देलाय फब माफब रंजा-बाजायै फालिनाय जायो बैसागुखौ जोंनिथिंबो ओ दुइसिना खुलुमनानै बोर लायो आरो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हान्जा दानाय जायो साफ्रोमबो न'नि न'नि थानानै दल फेमफा जाबख्रिं ज जथा खखा खाहामखौ लानानै मेथाइ खनै खनै मोसायो। आरो न'नि बिगोमानि गाहाम हास्थायो। बे बैसागु रंजानायाव बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा-सिख्ला एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुउमै बिबोनां एदावलायनाय मेथाइ बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय मेथाइ गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि बायदि बेफोरबायदि मेथाइखौहाय जों खननानै बैसागुआवहाय मोसायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो रंगिना संगिना रंजा बा जा फालिनाय जायो बैसागुखौ जोंनि
ओं ओं आरो बैसागुआ आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव उदां बोथोरनि फालिथाइ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो आरो बियो हारिमु हारि हारिमुवा ओरि फोरमायथि आरो मोनसे बर' हारिनि गिदिर फोरबो फालिथाय।
औ नंगौ नोंथां अब्ला अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना
औ
औ औ दे